हेलौ नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां ओ गोजोन फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांसिम
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां ओ आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावाखौ जों माबोरै रैखा खालामनो हायो बिनि सायाव आंङो नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांनाव सम दंना?
अ रायज्लायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
अ बिदिब्ला जोंङो आबहावाखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ बिनि सायाव आंङो एसे ओ बुंथिना होग्रोसै नोंथां
औ नोंथां दे बुं
औ उम आबहावा होननानै बुंङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां दाउसिन दाउला जिब जुनार ओ लोगोसे मानसि दुमसि दुमसि बेफोर गासिखौबो लाफानानै ओ आबहावा होनाय मोनसे ओ बियो जायो नंङा होमबथां
औ नोंथां
उम ओ आबहावाया माबोरै गिब्रिङो होननानै बुंङोबोला मोननै रोखोमै गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां ओ मोनसेया जाबाय मिथिंगायारिनि ओ जाहोनाव ओ मोनसेया जाबाय मानसिनि मावनाय दांनायनि जाहोनाव मिथिंगायारि गे ब्रेंनाय होननानै बुंङोब्ला ओ अरनारि अर खामनाय ओ आरो हाजो गिसिखानाय ओ रान ख्रावनाय बैफोरबायदिनि थाखाय ओ मिथिंगायारि आबहावाया गेब्रेंङो ओ गुबुन फारसेथिं मानसिनि मावनाय दांनाय होननानै बुंङोब्ला ओ जेरै बिफां लाइफां दानफायनानै कलकारखाना दारिमिन फसंनाय ओ बेजों लोगोसे ओ दंफां लाइफांफोरखौ माने दानफायनानै ओ गोबां ओ न' न' बां ओ आबाद फोथार बायदि ओ बानायनाय आरो ओ सुबुंफोरा माने आबाद फोथारफोराव ओ गाज्रि रासायनारि हासार ओ बाहायनाय बेफोरनि गेजेरजों ओ माने मिथिंगाया जोंनि आबहावाया गाज्रि जायो आरो नोंथां ओ दा ओ सुबुंफोरा आबाद फोथारफोराव बांद्राय बिबांनि ओ रासायनारि हासार आरो आबाद फो फोराव ओ आबादफोरनि थाखाय ओ मुलि सारनाया जोबोर खहा गोनां आरो ओ आबाद फोथारफोराव ओ थानाय एम्फौफोरखौ ओ फोजोबनायनि थाखाय ओ माखासे जोंनि ओ फिसा-फिसा दाउफोर दाउसि ओ दाउसि हाजि ओ आरो सखा बेफोरो माने ओ आदारनि खोब आंखाल जानायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बिसोरो फिसा - फिसा एम्फौफोरखौ जानानै थांनानै थायो नालाय। ओ जुदि आबाद फोथारफोराव एम्फौखोनो फोजोबनानै बु थारजोबनानै दोनोब्ला बिसोरो ओ आदारनि आंखाल जानानै थैलांनो गोनां जागोन आरो। ओ बिनि थाखायनो ओ जोङो खोब सांग्रां जानाया गोनां ओ आबाद फोथारफोरावबो ओ बांद्राय बिबांनि मुलि बाहायनाया खहा गोनां। ओम बेबायदिनो ओ उननि बोसोराव ओ दाउसिन दाउला थैजोबोबा जोंनाव गोबां ओ खहा जानो हागौ मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे ओ जोबलांनो हागौ आरो ओ बिनि थाखायनो ओ जोङो ओ गासिखौबो रैखा होनांगौ आरो जोङो ओ गिबियावनो आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफांखौ लागोरो ओ बिफां लाइफां ओ दानफायनायनि थाखायनो ओ जोंनि आबहावाया माने जेसेबांनाखि ओ बारनि बिबाङा अक्सिजेननि बिबाङा थानांगौमोन ओ बेनिफ्राय खमायलांनानै ओ माने नांगौसिबां ओ थाहैयि बेखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ बिफां लाइफांखौ ओ जोङो माबोरै रैखा खालामनो होननानै बुङोब्ला आ जोङो बिफां लाइफां दानफायनायनिफ्राय जोङो बिफां लाइफां दानफैग्रा आ जेरै जोंनि साखाथियाव थानाय फरेस्टार ओ बिथांमोना बिफां लाइफां दानफायनाय नुयोब्ला गोख्रों राहा लानांगौ। ओ बिफां फांसे आ जुदि दानफायोब्ला आ बिनि गेजेराव ओ जिथा बिफां गायना होनांगौ ओ बिखौ ओ जोंनि गामि-गामि ओ न'- न' माने उम बिबुंथि हैहोनांगौ आरो ओ आरो बुंथिना होनांगौ ओ गामि गोथौ-गोथौनि मानसिफोरा दासिमबो माने आ बिफां लाइफां दानफायनायखौ ओ गोबां दानफायनाय आरो हाग्रा सिफायनाय आ बेखौ खालामगासिनो दं नालाय ओ बिनि थाखायनो ओ दिनै बारमडलाव गोबां माने उम खहा गोनां जागासिनो दं आरो। ओ खमैबो जोंनि गामि सिं-सिं थांनानै उम गामि ओनसोलफोराव ओ बोसोराव ओ जौसे नैजौथा ओ जौसेनिफ्राय नैजौ आरो बिनि बांसिन जेसेबां हायो बेफोराव गामि सिं - सिं गामि दरसेयाव थांनानै बिफांफोरखौ रानलानानै हैयोब्ला खोब ओ जोंनि बारहावाया मोजां जागौ ओ ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ गोबां मानि ओरैनोसो हा दङ नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ ओ हाफोरा ओरैनो बेखारावनो ओ थुरि बारि रज'गारना दङ ओ दैलां बारियाव ओरैनो दैलाम बायदि ओ अन्थाइ ओरैनो ओ आबाद मावजाय बेबायदि हाबफोर गोबां दङ जोंनि ओनसोलफोराव। बेफोराव बिफां बागान गायनानै होयोब्ला ओ मोजां जागौ आरो ओ गोबां बिफां दङ जोंनि ओनसोलावबो थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां। ओ गय बिफां ओ बेफोर बिफांफोरखौनो माने गायनानै होनानै आबादबो मावनो हायो नोंथां। ओ जेरै खान्थाल बिफांखौ गायना होनानै खान्थालनि फिथाइखौ जों मोनजायो। ओ थाइजौ बिफांफोरखौ जों आबाद मावबो ओरै ओ गायना होनानै ओ बिगाब्रै बिगाबा बिदि गायोब्ला जोङो थाइजौखौ फिथाइ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो। आरो जोङो ओब अक्सिजेन ओ बेखौबो जोङो मोननो हायो आरो आरो गय फिफांखौथ' मिथिखायो नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ गय बिफांनि थाखाय ओ जोंनि हाया जोबोद मोजां ओ बेबायदिनो जोङो गय फिफांखौ आबाद मावनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। दा बेबायदिनो नोंथां ओ नोंथाङाबो ओ जोंनि आबहावाखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ बिनि सायाव खाय एसे बुंथिना होदो नोंथां।
औ नोंथां ओ ओ जोंहा जोंनि ओ जे माखासे मिथिंगायारि आबहावा बुंनो थाङोब्ला ओ दानि समाव गोबाङानो गोबां माने एसे सोलायनो हमबाय आरो गोदोनि समाव ओ एसे मोजांमोन दानि समाव इसे ओद दाउन जाबोनो हमबाय आरो गाहाय जाबोनो हमबाय जोंनि आबहावाया बुंनो थाङोब्ला दा गोदोनि समाव बांसिनानो बिफां लाइफां माखासे हाग्रा बंग्रा दाउमा दाउसा एम्फौ एनला बैफोरो बांसिनखौनो जोङो नुनो मोन मोनोमोन आरो दानि जुगाव बैफोर ओ बिसोर दाउमा दाउसा बिफां लाइफां माखासे हाग्रा बंग्रा दैमा दैसा हाखर हाला बेैफोरो खमायलांबोबाय आरो दा जेराव हाखर हाला दं बैफोरखौबो हाखोनानै सुबुं माहारिफ्रा न' लुनानै ओ संसार जानो हमसै आरो बिनिफ्रायनो जोंनि माखासे दंफां लाइफां बेैफोरखौबो ओ दानफायनानै ओ नब बां लुनाय बैफोरबायदि खामानिया ओ हाग्रा बंग्रायावबो सोलिबोगासिनो आरो बिनि थाखाय जोंनि ओ माखासे दंफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बैफोरो जोबलांनो हमबाय। जों लोगोसे जोंनि जे बारहावा आबहावा ओ एसे सोलायबोदों आरो एसे खमायबोदों बेबायदिनो जोंहा
ओ सुबुं माहारियानो गाव गावनो जे माखासे ओ हालेवनाय जे दुब्लिफोराव हालेवनाय दावमा दाउसा बुथारनाय फिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा एवस्रांनाय माखासे बेफोरबायदि खामानि मावनायनि सायाव जोंनि आबहावाया गाज्रि जालाङो आरो। जेरै- जोङो ओ माखासे हाग्रा बंग्राखौबो जोङो एवस्रांनानै जोङो बेहाय ओ हाल एवनानै एम्फौ एनला बुथारनाय आरो बिफां लाइफां दानफायनाय बेफोरबायदि जो ओ खामानिखौ जोङो मावबाय। थायोब्ला जोंनि आबहावाया लासैनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन बांबोगोन आरो। बेजों लोगोसे जोंहा माखासे ओ जेरै- ओ प्लास्टिक गाज्रि मुवाफोर जोङो गोबां ओ गाज्रि गाज्रि बेसाद मुवाफोरखौ जोङो ओ सावनानै होनाय जायो। बे सावनायनि जोङो जिथु गेस बे गेसआ सोरगिदिं जोंनि मिथिंगानि ओ बारहावायाव एबा आबहावायाव साग्लोबनानै थायो। बेजों लोगोसे माखासे बारहावाया गाज्रि जायो आरो। बेखौनो जोङो ओ हां लायो। बै जोंनि देहानिफ्राय जोङो ओ हां बोयो देहाजों बे बे हां बोनायनि ओ खार'नावनो जोंनि देहाफ्रा ओ माखासे दुरबल जायो आरो बेजोंनो जोङो माखासे बेमार राजा बैफ फोरो सोमजिनो हमो आरो बेबायदिनो जोंनि ओ आब हावाखौ जोङो ओ रैखा खालामनोब्ला जोङो बैफोरबायदि जे हाग्रा बंग्रा बैफोरखौ जोङो रैखा खालामनांगोन जेरै- जोङो हाग्रा बंग्रा एवनानै दंफां लाइफां बिफां लाइफां जोङो दानफायोब्ला बै दंफांखौ जोङो ओ दंफां थसे दानफायोब्ला जोङो बेनि बदल ओ दंफांखौ दसथासो जोङो गायना होफिननांगोन बिनिफ्राय बे दंफांखौ जोङो गोजौ थांजासिम जोङो रैखा खालामनांगोन आरो अब्लासो जोंनि माखासे आबहावा बेफोरो रैखाथि मोननो हागोन नङाब्ला इयुनाव जों जोंनि जे बारहावा आबहावा बेयो माबोरै जालांगोन जोङो एसे ओ साननांगौ जायो आरो दा बे जाबाय बेनिफ्राय दङ जोंहा माखासे ओ प्लास्टिक ओ लेथ्रा बुस्थु जे जि जोम बैफोरखौ जोङो सावालासिनो ओ हाखर जावनानै जोङो बेखौ फबनानै दोनोब्ला बेहाय जोंहा जोंनि आबहावाया एसेब्लाबो रैखाथि मोनो बेखौ जोङो गामि ओनसोलाव गोबां मावनांगौ दं आरो बेबायदिनो जोंहा रैखाथि मोनो आरो बेनिफ्राय जोङो माखासे दाावमा दाावसा जिब जुनार बुथारनाय
खोनादों नोंथां गारना नोंथां हेल' नोंथां हेल'